हेलौ
हेलौ नोंथां औ
अ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दा
औ नोंथाङा आङो जिरायनानै दङ नोंथां न'आवनो।
नोंथाङा दसे सम राय्लायनो सम मोनगौमोन नामा?
औ नोंथां रायज्लाय जागलायनो नोंथां
अ नोंथांनि खबरा मोजां ना दा
औ दा दासान्दि मोजाङानो दंथ'यो जेनेबा नोंथां मोजाङैनो दङबा गासिबो
औ मोजाङै दं नोंथांखौ मोनसे बाथ्रा सोंनो होननासो फन खालामदोंमोन आं नोंथाङा
औ औ नोंथां औ नोंथां सोंजागोन दे रायज्लायजागोन आं दा फ्रियानो दंसो नोंथां
अ ओ जों जोंनि जायगायाव दा ओ फेस फेस्टिभेल होनोब्ला फोरबो होनोब्ला
औ औ
दा बर'नि जोंनि बर' ओनसोलाव बैसागुवानो आरोना
औ नोंथां नंगौ।
दा बैसागुआव जोङो गिबि गिबियावनो जोङो मोसौखौ थुखैयो आरोना गोदान लोगोसे गोदान बोसोराव
औ औ नोंथां औ
जों फुं फुङावनो उथिनानै ओ मोसौ मोसौ गलिनिफ्राय मोसौखौ दिहुनो गिबि गिबियावनो
औ औ
बेनि बेनि उनाव मोसौखौ थुखैनो थाखाय जों बांला हार फार खालामो जेरै ओ फाहनेल फाइनेलाव हायो हालदैै हायो
औ
ओमफ्राय फान्थाव हायो
औ
उम लोगोसे बेखौ हानानै जोङो मोसौखौ गानहोनो थाखाय माला सुयो।
औ नोंथां नोंगौ
आरो मोसौखौ जों गिबियावनो थुखैग्रोना लायो दैजो गोग्गो दैजों गोग्गो दैजों थु खैनानै बेखौ गोथार बिलाइजों जोङो मोसौखौ बुयो आरोना
औ नंगौ
माने बुयो माने बेखौ बरायो आरो मोसौखौ गोदान बोसोर नि बेजों लोगो से थुखैखांनानै मोसौनो ओ फान्थाव फाइनेलाव बेफोरखौयो जाहोयो जाहोयो आरोना
औ औ
जाहाथे मोसौवा मोजाङै मोजां देरो आरोना
बेनि उनाव माला सुनायखौ जों मोसौनो गानहोयो। बेनि बेनि ओ उनाव उन खालि जोङो
औ
मोजाङै दुगैथो लोबै
औ
गोथार गोथार सि गानो आरोना गोदान गोदान
औ औ
जेरै गामसा गेन्जि आर'नाइ बेखौ गाननानै जोङो जोंनि बैसोनि गेदेरनिसिम जोङो मान बावो आरोना
औ औ
जों जोंनिख्रुइ गेदेर बैसोनि मानसिफोरखौ जोङो ओ आइथिङाव होन आइथिं
औ
आरो बेसोरनिफ्राय जोङो ओ
बोसोन लायो आरोना जिउवाव मा खालामनांगौ मा खालामनाङा
औ।
बेनिखायनो जोङो सिगां फारसे आवगायलाङो आरोना बेसोरनिफ्राय बोर मोननानै।
बेनि उनाव जोङो
औ
ओ बैसागु मोसायो आरोना गाजा गोमजायै
औ औ
गोबां बोराइ बुरै गथ' गथाइ लोगो नांनानै
औ।
जों बेबायदिनो मोजाङै लोगो नांनानै मोसायो आरोना।
औ औ।
ओ नोंथांखौ आं बेखौनो बुंनो सानदोंदि नोंथांनि ओनसोलाव बैसागुआ माबायदि फालि जायो बेखौ सोंनायदों आरो। नोंथाङा बुंफोरनानै
जोंहा जा बैसागु बोथोर जायखौ जोङो ओ। गोदान बोथोर बा बेखौ जोङो रंजानाय बोथोर होननानै बुङो नोंथां।
औ।
बे ओ रंजानाय बोथोर बा बैसागु बोथोराव जोंहा बिफां लाइफांफोरा सोमखोर समायना गोथां बिलाइ रोदोमनायजों सुबुं माहारिनि गोसोआवबो रंजाफायो आरोना नोंथां बेवहाय बिफां लाइफां फोराबो
सोमखोर समायना जाहैयो गोथां गोथां बिलाइ खिलियो बेवहाय दावउसिन दाउला फोराबो माने रैसुमै बेवहाय जोङो ओ मेथाइ रोजाबनाय बा बिसिनि गाबनाय देंखोखौ जों खोनानो मोनो नोंथां।
औ औ।
दा औ बैसागु सानसेनो खुंनाय नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ औ।
बेवहाय जोंहा बेयावनो जोङो मोसौ बैसागु जायखौ बुङो। बे मोसौ बैसागु सानाव जोंहा - दैमा दैसाफोराव हाखर हालाफोराव जों बे माने दैजों थुखैनो लानानै थाङो नोंथां। ओ दा बेफोरखौ जोङो दैसाफोराव लानानै थांनाय बेनि उनाव जोङो बिसोरनि ओ मोदोमाव माने बिसोरखौ थुखैनानै लाबोनानै बिसोरनि मोदोमाव जोङो गोसोम गाबनि
औ औ।
सिनि उनाव औ जोङो माने ओ बायदि रोखोमै माने ओ माबाफोर जोनाय ओ फालथाव हानाय फालथाव लाव बेफोरबायदि आरोखि ओ हालदि थाराइ बिलाइखौ जोङो बुथुमनायखौ नुनो मोनो बेफोर बिलायखौ जोङो हानानै ला
हानानै खादायाव हाना लायो जों बिदिखौ द जों बेजोंबो जोङो बिसोरनि मोदोमाव बुंनानै होयो जेराव बिसोरखौ दङो माने। माने फैबाय थानाय समफोराव बांसिन जोंनिया बेबायदि मोजाङै मोजां। थांबाय थाथों बा बारायलांबाय थाथों बेबायदि साननानै दं, औ। फुजियो आरोना नोंथां गिबियावनो
औ औ बेनि औ बेनि उनाव जोङो बांसिन बैसागु होनना बुंनाय जायो। बे मानसिनि बैसागुआव जोङो आरो जोङो बे मोसौ बैसागु सानानाय जानाया दिंखिया जानाय बा बेबायदि गोबां माने बसे बा गोबां। बिफांनि बेबायदि हाग्रा बंग्रानिफ्राय बे सानखालि
दा बेबायदिनो औ बेफोरबायदि जानायनि गेजेरजों देहा फोरा बेबायदि साननानै जोङो बेबायदि हाग्रानिफ्राय मोननाय मैगंफोरखौ जोंङो बिलाइ सुनानै जायो। अ दा बेनि उननि सानखौ जोङो से खालारखौ जा से खालार बैसागु मोसौनि बैसागु मानसि बैसागु होनना फैनाय जायो।
औ बेनि नोंथांखौ मोनसे आरो बाथ्रा सोंनो नागिरदों आरोना नोंथाङा।